औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
अ ओम नोंथाङा दा फ्रि दंना?
औ फ्रि दङ।
अ नोंथांजों मोननैसो खोथा सावरायजागोन ना होमबा नोंथां?
औ औ जागोन नोंथां।
अ नोंथांनाव आङो बिबारनि सोमोन्दै एसे सोंनो नागिरदोंमोन नोंथां।
औ औ।
अ दे नोंथाङा बिबारनि जाखिनि सोमोन्दो मिथिखौ बेनि एसे खिन्थाना होलाय होमबा।
औ दा जोंहा बिबार बुङोब्ला ओ बिबारा गोबां रोखोमनि थायो आरो गोबां गाबनि थायो। आरो जोंहा बिबारखौ, आरो जोंहा बिबारखौ गोबां खामानियावनो बाहायनाय जायो जेरै दा जोंहा बिबारा जेरै दावदै फुल, जबा बिबार, गलाप बिबार, गेन्दा बिबार आरो पार्बति फुल, अप्राजिता ओमफ्राय अशक दाउला खेंगुर, दाउस्रा आथिं बिदिनो गोबां रोखोमनि थायो आरो। दा बेनि अनगायैबो गोबां थाबावो दा आंनि गोसोआव दा माखासे बिबारफोरा फैयासै आरो। दा जोंहा बिबारनि गाबफोर बुङोब्ला जोंहा ओ गोजा गोजा मोदोम मोदोम गाब, गुफुर, गलाब गाब आरो फान्थाव गाब बिदिनो गाबाबो गोबां रो खोमनि थायो आरो। दा जोंहा बिबार खौ मा रोखोम जेनेबा मा मा खामानियाव बाहायनाय जायो एबा मा मा बाहाय मा मा खामानियाव बाहायजायो, दा जोंहा बिबारखौ ओ गोबाङानो ओ मा होनो फुजा होनायाव बाहायो जोंनिया। ओ औ दा जोंहा ओ खायसे मानसिफोरा बेलासियाव ओ बाथि लगायो बेयाव जोंहा बिबारखौ बाउवो आरो खायसे ओम खाय दा बिबारखौ जोंहा फुजायाव बाहायनाय जायो आरो। दा बिनि अनगायैबो जोंनिया जिथु दा हाबा हुखा, हाबा हुखा समावथ' जोंहा बिबारनि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां?
ओं जायो नोंथां जायो।
दा जोंहा बिबारखौ ओ दा बे बिदिनो हाबा हुखायाव बाहायनाय जायो जेरै दा हाबानि मन्दप जिथु बेयाव समायना नुहोनो थाखाय जोंहा बिबारखौ ओ बिबारखौ गारना होना समायना नुहोयो आरो।
औ औ नोंथां औ।
ओ हौवा गोदान एबा हिनजाव गोदान नो गानहोनो थाखाय माला बानायनाय जायो जोंहा बिबारजोंनो। औ ओमफ्राय दा आरो बिबारखौ जोंहा जिथु दा मानसि थैनाय समाव जोंहा बे मानसि थैनायखौ ओ बाउनो थाखाय जोंहा बे बिबारजोंनो बाउनाय जायो।
औ औ नोंथां औ
ओ बिबारा गोबां खामानियावनो बाहायजायो आरो आजिखालिथ बिबारा ओ ओ प्लास्टिकनि ओ जिथु दा प्लास्टिकनि बिबार बानायनानै फानो खायसे ओ बिबार ओ दा आरो खायसे अ जोंनि दा मोन बाय थानाय ओ गायनानै जेनेबा जों गायनानै मोननाय बेखौबो फानो आरो खायसे प्लास्टिकनि बिदिखौबो फानो दा। आंनि मिथिनायाव बेनो सान आरो दा नोंथाङा एसे माबाफोर मिनथि बावो नामा बिबारनि बागै?
औ आंबोथ' बे नोंथाङा जाखिनि होनदों बेखिनिखौनो आंबो मिथिगौ आरो नोंथां।
औ औ
औ जोंना आरो बिबारनि गाबाथ' गोबां रोखोमनि थायो नङा होमबा नोंथां जों माने बिबारनि गाबफोरखौ बुंनानैबो फोजोबखनो हाया आरोना नोंथां।
औ औ
औ औ जेरै दा जोंना जबा बिबारानो मोनथाम मोनथामसो गाबनि थायोमोना आरो गुब गुबुन गुबुन गाबनिबो थाबावो दा जों मिथिनायाव जों नुनायाव जों दा मोनथामसो गाबखौ बांसिनै नुनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ
औ जेरै गोदजा गलाप, गुफुर बेफोरबायदि नुनाय जायो आरोना जोङो नोंथां। औ आरो गोबां बिदिनो गेन्दे फुल गेन्दे फुल खौथ' जोङो मोननै रोखोमाव नुनाय जायो आरोना नोंथां मोनसेखौ माने मोनसेनिया कालारा माने इसे आलदा मोनसेनिया इसे आलदा इदि जा जायो आरोना नों थां औ गुबुनाव दंबावो जानो हा हानाय जेनेबा गोबां बिदिनो गाबनि दा जोंनि नुनाय जोंनि मेगन सिगाङाव जों बिदिनो मोननै कालारखौल' नुयो आरोना नोंथां।
औ औ
ओ नों बिदिनो जोङो आरो दावउदै फुलफोर थ' जोङो बिदिनो आलारि बाथि लगायनायाव जोङो बाहायनाय जाखायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ
औ बिदिनो गेन्दे फुलफोरखौबो बिदिनो हाबानि बर गोदानफोरनोबो माला सुनाय नोंथाङानो होनलांखाबाय नोङा होमबा नोंथां ओ बिदियाव बाहायनाय जायो आरोना नोंथां।
औ
औ जोङो बिबारनि बेसेनाबो आरो गोबां बिदिनो बिबार लाना बिबार बेसेन गोसानिबो थायो बेसेन खमनिबो थायो आरोना नोंथां।
औ
औ दा नोंथाङा मा मा जेनेबा बि बिदि बिबारखौ गायनानै मोजां मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओ दा नोंथाङा सोंनाय मथेब्ला दा ओ जों बिबारखौ गायनो जेनेबा माखौ मोजां मोनो बेथ' नङा जोंहा दा जोंहा बिबारखौ जोंहा जेखौ मोनो बेखौनो गायनानै आरो बिबारा मो बारोब्ला जोंहा जायगाखौबो गोबां समायना नुयो नुयो नुयो होमबा नोंथां दा बिबार बिखौ गायनानैथ' गोसोआ जोबोदनो मोजाङानो माने जोंहा बिबारखौ गायनानै दोनबाल'थ' जाया नङा हो नङा होमबा नोंथां दा जोंहा बिबारखौ गायनानै आरो नों गायनानै जोथोनबो लानांगोन नोङो ओ बे बिबारा थांजासिमाव नों जोथोन लानांगोन बेनो आरो दा जोंहा बिबारखौ गायनो थाखायब्ला जोंहा गिबियावनो हाखर जावनानै ला ग्रोनांगौ जे जायगायाव गायगोन बिबारखौ बेयाव एथ'बां गोथौ बो जावनाङा आरो बाराद्राय थौलेबो जावनाङा आरो दा एसे बारा गोथौ नङा जावनानै ओ बिदिनो बिबार खौ गायनानै एसे ओ हाखौ दासोनानै बिनिफ्राय ओ गोबोरखि हासारखौ होनाय जायो बेखौ होनानै आं औ आंनि मिथिनाय मथेब्ला बिबार खौ गायग्रोमोना दै होनाङा होननाय खोनायो आरो आं नि मानि एसे मानसिफोरनिफ्राय खोनानायाव ओमफाय बेखौ एसे औ जे अखानायै एबा सानसे थानानै बेयाव होनाय जायो खायसे मानसिफ्रा मानि आंबो खोनानाय बिदिनो खालामनाय मथे आरो
औ औ नोंथां औ
दा नोंथाङालाय माबायदि गायो बिबारखौ जेनेबा आं बुंनाय बाय बिदि आलादा गायो ना बिदिनो एखे गायो
ओ बिदिथ' बांद्राय आलादा गाया नोंथां नोंथां बुंनाय बायदिनो एखेयैनो गायो जोङो गिबियावनो हाखरखौ जावग्रोना लाबाय हाखरखौ जावगोरना लानानै जोङो औ इसे आरोना नोंथां गोबोर हासारखौ हाजों मिक्स खालामनानै बे हाखर जावनायाव जोङो हो ग्रोबाय आरो होग्रोनायनि उनाव जोङो दा जा बिफांनि जोङो बिबार फुलि लानानै फैदों गायनो
औ औ
औ बिखौ जोङो बे बे हासार सायाव होनानै जोङो हा हाखौ बिदिनो मोजाङै फबसिननानै दाफबनानै दोनबाय आरोना नोंथां
औ औ
ओ दोनखांनायनि उनावहाय जोङो बिदिनो बेलासे जेनेबा जोङो दा गायदोंबा बेलासिफोराव जोङो बिदिनो मोना मोनाफोराव दैखौ लुबाय आरो नोंथां
औ औ
बिदिनो दैखौ लुनानै आरो अखानायै बिदिनो फुङाव रुबाय आरो बेलासियाव रुबाय
उम उम
बिदिनो रोंलायो आरो ना नोंथां
औ औ
उम
दा नोंथाङा ओ जिथु दानि जुगाव औ औ खोनादों नोंथां दा नों नोंथांनाव मोनसे सोंनोसै आङो दा दानि जुगावथ' जोंहा बिबारखौ ओ ओ फालांगि खालामनाया माने एसे बे प्लास्टिकनि बिबार बानायनानै फालांगि खालामो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
दा नोंथांनि बायदिब्ला बे प्लास्टिकनि बिबार जिथु बानायनानै फालांगि खालामनाय बियो नोंथांनि थाखाय मोजां नंगौ ना नङा
बुंनो थाङोबाथ' प्लास्टिकनि जा प्लास्टिक बिबार खालाम बिबार फालांगि खालामनाया जोंनि थाखाय बुंनो थाङोबा मोजां नङा नोंथां
औ औ दा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा मानि थाखाय मोजां नङा
ओ बिदिनो जोंहा दा जिथुबा नेसारेलानो दंखायो नङा होमबा नोंथां फ्रेस फ्रेस बिदि गाय औ बिफांनिफ्राय बिफांनिफ्राय जेनेबा खानानै डाइरेक्ट बिदि फाननाया मोजां जायो आरोना नोंथां
औ औ
औ माने प्लास्टिकनिया बिदिनो थाब जेनेबा नुनायावथ' समायना नुगोन नोंथां
औ औ
औ थेवबो बियो जेनेबा मोजां गोहोम खोख्लैया आरो ना नोंथां
औ औ
माने जोङो बिदिनो बिफांनिफ्राय खानानै फानहैनाय मानाय बेफोरनि मोदोम बेफोरो मोदोमनाय थायोना बिबारफोरा औ बेफोरो जोङो जुदि बेफोरखौ फ्रेस फ्रेस जेनेबा खानानै फानहरोबा
ओम
होमबाना जोंङो बेखौ जेनेबा मोजां मोनबाय जोंङो लुनानै जेनेबा बाजारफोरनिफ्राय लाबोनानै न' न'फोराव दोनबा बिनि मोदोमनाया जोबोर मोजां गोसारगोन आरोना नोंथां औ बिनि थाखाय ओंखायनो आंनिबाथ' बिदि प्लास्टिकनि बिबारखौ फाननो नाङा नोंथां औ बिदिनो औ बिफांनिफ्राय खाना नाया जोबोर मोजांसिन जायो आरोना नोंथां
औ औ
औ
दा आंनि बायदिब्लाबो बेबायदिनो नोंथांनि नोंथाङा जे बुंदों खा बिदि प्लास्टिकनि बिबारखौ बिदि फाननाया गाज्रि होननानै दा
औ औ
दा नोंथां जेनेबा बे प्लास्टिकनि बिबारखौ जेनेबा खानानै फानोब्ला जुतु जों नांला जायोबा नाथाय जों सावनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोंना आबौावा गुबुंले जायो नङा होमबा नोंथां
औ बेनिफ्राय गाज्रि र सेन ओंखारोना नों
औ औ दा नोंथां समाबो जाबाय रायजलायै रायजलायै
जोंना समाबो जानानै फैबाय औ दे नोंथां दे औ नोंथांनिसिमबो